औ नोंथां।
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांजों दानि जुगनि। गथ'फोरनि सोलोंथायाइारि जेंनानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै। कल खालामनाय जादोंमोन।
औ
औ नोंथाङा सावरायजागोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दानि जुगनि गथ'फोरनि सोलोंथायारि जेंना होनोबा जोङो गुबैयै सोरखारि फरायसालिफोरनावनो बांसिन जेंनाखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ-औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो नांगौ बादि जोङो फोरोंगिरि मोननो थाङा नांगौ बादि बिजाब मोननो थाङा। दा बेफोरनो गुबै जेंना नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ दायो। बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां जेंना दङ गंसे फरायसालियावहाय। जेरैहाय जोङो बुंनो नांगोन नांगौ बादि जोंहा डेक्स बेन्स मोननो थाङा। मोननो थाङा बेबादि आरो दा। गुबुन हादोरफोरनि बा गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव जोङो। जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन बेफोर जेंनाखौ ओ मोगा मोगि जानाय नुनो मोनो आरो
औ
नोंथाङा बेफोर जेंनाखौ लानानै माबाफोर बुंनो सानो नामा
माबाफोर बुंनो सानो माने जोंनिया बेफोरनि जेंनाफोरखौ फार्स्ट जों सरकारि हिसाबै जों सरकारखौ मोनानो बेखौ नायग्रोनांगोन आरो नोंथां
औ
ओ गभमेन्टजों लोगोसे आरो जेनेबा ओ गामि गामि स्कुल जेनेबा गामि गामि बिदि स्कुल एल पि स्कुल बिदिफोर थायोना बेफोरावबो जेंना जेंनाफोरा नुजायो ओ ट बेफोरनि जेंनाफोरखौ जोंनिया जेनेबा गामिनि जेनेबा रायजो फोरानो जेनेबा रायज्लायनानै ओ सुस्रां सुस्रांनो नाजाबाबो मोजां जायो आरोना नोंथां हागोनबा ओ बिदिनो फोरोंगिरिफोरनि थ्रुयै गभमेन्टखौ नारसिन हरबाथाय ओ गभमेन्ट फोर एसे जेनेबा थाबैनो नोजोर होगोन बेखौ आं सानो आरोोना नोंथां
औ थारैनो जोबोर मोजां बुंबाय
बेनि अनगायैबो जोंहा गंसे फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि सायाव जोङो बांसिन नोजोर होनांगौआ बेनोदि जोङो गथ'आ फरायदोंना फरायाखै दा बे फोरखौ फोरोंगिरिफोराल' नायहरबाय थाबा जानाय नङा
औ
बेफोरखौ बिसोरनि गारजेनफोरा थामहिनबा बिमा बिफाफोराबो बेफोरखौ नायहरनांगौ बा फोरोंगिरिफोरजों सावरायहैनांगौ बेखौ आं सानो
औ औ
बिब्दि नङा जे फरायसाफोरा थांबाय थांनानै गावल' सोलोंहैनांगौ बिदि नङा आरो दा बेवहाय दायथ'आ गासैयाबबो थायो फरायसायाबो थागोन फोरोंगिरियाबो थागोन बा बेबादिनो गारजेनाबो थाहैगोन बेबायादि आरो ना
अ अ
दा बेनि अनगायैबो जोंफोरा गंसे फरायसालियावहाय नांगौ बादि जोंहा सोलोंथाइ लानायनि सुबिदा दङना गैया बा सोलोंथाइखौ लाहोनो हादों हानायनि सुबिदाखौ सोरखारा होनो हादोंना हाया बेफोर जोङो नोजोर बोनांगौ दिनैनि समावहाय जों नुनो मोनो सोरखारि फरायसालिफोराव मा जायो जोङो नांगौ बादि सोलोंथाइ होनायनि प्रपार माने किसुमान इन्सट्रुमेन्टस बेफोरखौ जों मोननो थाङा दा बेफोरखौ जोङो मोननांगौ नङाबा जोंनि सोरखारि फरायसालिफोरा थांना थानायनि लामायाव थानाय नङा आरो बेजों लोगोसे प्राइभेट स्कुलफोरनि रुजुनायावहाय
औ
सोरखारि फरायसालिफोरा जोबोर गाहाय थाखोनि होनना बुंनो नांगोन दिनै समावहाय मोनो होनबा बेफोरो सानफा एफा दिनै मा नुनो मोनो जोङो गंसे फरायसालियावहाय सोरखारि फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबाय थानायनि फिसाफोरानो माने प्राइभेटाव फरायहैनाय जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जेंनाफोरा बांनायनि सायाव बांनो मोनदों मानो होनोब्ला बेयो जिथु गुरुकथ गुरुकथ खोथाफोरखौ थारमाने बियो सिरियास लाया जायनि थाखाय गावनि फि फिसाया प्राइभेटआव फरायहैयो बेनिफ्राय सोरखारियाव फरायहैयो बेनिखायनो बेफोर मोनफा मोनफा लोरबांथि आरोना
औ
दा बेफोरो जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय जों फोरोंगिरि जाहैनाय लोगो लोगो फोरोंगिरिफोरा बेफोरनि सायाव गावनि फिसाखौबो सोरखारि फरायसालियाव थिसनांगौ होननानै आं सानो बिसोर थिसनोबासो बै फरायसालियाव मोजां सोलोंथाइ होनाया जागोन होननानै आं सानो आरो दा बेफोरो गुबै जेंना बेनि अनगायैबो नोंथाङा फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ नुयो नामा ओरैनो
फोरोंगिरि आंखालफोरनिखौथ नुनाया नुयो नोंथां
औ
गोबां जेनेबा बिदिनो गामि गामिफोरनि स्कुलफोराव जेनेबा फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैयो आरो ना नोंथां
औ दा बैफोर जेंनाफोरखौ थांनो थाखाय जोङो देट आनजादफोरखौ थाब थाब खुंनानै फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होनांगौ होननानै आं सानो
औ
दा दा बेफोर फोरोंगिरि थिसनथायाइ होयैनि थाखायनो जानो हागौ गोबां फरायसालिफोरानो दिनैनि समाव थैलांनो हमबाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बेराफारसेथिं जाय मा जायो फोरोंगिरिनि आंखाल होननानै बांसिन फरायसाफोरखौनो प्राइभेटाव थिसननाय जायो आरो
औ
दा बेफोरो जेंना आरो दै लोंनाय जेंना थागोन दैनि सुबिदा थाया खायसे स्कुलफोराव दा बेफोरबो मोनफा मोनफा गुबैजोंोंना दै लोंनाय थाहैबाय फारसेथिं बिजाब बहि खलम बेफोर थाहैबाय नङा होमबा दा बेफोरखौ नायफिनहरनांगौ आरो नङा होमबा खोनादों नोंथाङा हेल' हेल' हेल'